औ।
खोनादों ना नोंथां?
हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमाव बावहरनाय थाबाय गोजोन फुंबिलि गाम हामलायनायखौ। ओमफ्राय नोंथां बे समाव आंजों
औ नोंथां खोनादोंना?
औ बुं नोंथां औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
औ र' दाथ' जेन'बा ओ जोंना बोथोरा ओ नां बे जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो माबायदि बाहायनांगौ मानो गोनां बिनि सायाव फंनैसो सावरायनो हागोन नामा जोङो खोनादों नोंथां औ अब्ला नोंथाङा जेनेबा औ औ औ। अ खोनादों खोनादों अब्ला नोंथाङा जेनेबा जोङो बिफांफोरखौ माबोरै ओ बासायनो हागोन बेनि सायाव एसे फंनैसो बिबुंथि होदो नोंथां।
जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंदो। ओ बिफां लाइफाङ बुङोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनि मिथिंगानि मोनसे गाहाय मा होनगोन बेखौ ओ सरफारि माने जोङो मा बिफां लाइफांङानो जोंनि मिथिंगानि बारहावाखौ मा बेयो स-सरनानै मोजां खालामो आरोना नोंथां जायखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादखौ जों बाहायनाय जायो आरो बिफां लाइफाङा जोंखौ मा बुहुम नाम बिदुं बावनाय बायदि सोलायनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामो बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ होबथानो नांगौ बा गायनो नांगौ आरो बिफां लाइफां दाननाय बायदिसिनाखौ जोङो होबथानो नांगौ आरो। ओ थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङा मा खालामो जों जे हां लानायाव ओ नांगौ जानाय अक्सिजेन गेस बेखौ एंगारो आरो जों हां लाखांनानै उनाव एंगारनाय गेस सि कार्बन डाइ अक्साइद गेस बेखौ बिफाङा सोबना लानानै अक्सिजेन गेस एंगारो आरोना नोंथां माने बे जों जों गो खाथि सोमोन्दो दं जे जों एंगारनाय गेसखौ बियो सेबना लायो आरो बे एंगार गेसखौ जोङो सोबना लायो बेफोरबायदि आरो। थिग बिदिखायनो जोंनो बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार होनना बुंनो हायो। जों बेयो मा जों सुबुंफोरनि थाखायल' नङा बे बुहुमाव थानाय गासैबो जिउ गोनां जिबिफोरनि थाखायनो बे बिफां लाइफाङा जोबोर गोनांथार ‌। नाथाय आथिखालाव बिफां लाइफाङा गोबां खम जालांनो हमदोंसै। बिनि गाहाय जाहोनफोरानो जाहैबाय मा जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय। बे सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा बिफां लाइफाङाव माखासे खहा जादों जेरैहाय जोङो बे सुबुंफोरा थाग्रा खुलिनांगौ थाग्रा खुलि खालामनो थाखाय जोंहा मा ओ ओरैनो जे बिफां लाइफां थानाय ओनसोलफोरखौसो जोङो दानस्रांनानै साफा खालामनानैहाय जोहा सुबुंफोरा न लुनानै थाहैनाय जायो। जायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांफोरा बेनि थाखायबो खम जालांनो हमदों। आरो बेजों लोगोसे मा जोंहा ओ माखासे कलकारखाना फोर बा फेक्टरिफोर खुलिनायनि जाउनाव खाथि खालानि बिफां लाइफांफोरा रानजिं लांनो हमदों। आरो बे बिफां लाइफांफोराव माखासे गोरान हाद्रि बालाफोरा सिथाबना थानायनि जाउनाव बिफां लाइफाङा नांगौ रोखोमनि मा खालामदों ओ बारखौ सोबना लानो हायाखै आरोना। जायनि जाहोनाव बिफां लाइफाङा थैलांनो हमगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगौ बिफां लाइफां गायनांगौ आरो बिफां लाइफांखौ जोङो मा एसे माने जि जायगायावनो थाया मानो नोंथाङा बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो बे बिफां लाइफां गायनाय बेखौ जोथोन लानो नांगौ आर ना नोंथांखाय। जोथोन लानाय माबायदि होनोबा नोंथाङा बिफां लाइफांखौ गायखांनायनि उनाव बेहाय जोङो जेवा होनांगोन जाहाथे जिब जुनारफोरा बेखौ जालाङा आरो बेखौ जोंङो नांगौ समावहाय दै हासार बेफोरखौ जोङो बेनो बिफांनो जगायबाय थानो नांगौ आरो ना नोंथां जोंहा बिफां लाइफांखौ जों मा खालामनो हायो ओ आबादबो मावनो हायो आरो नोंथां आबाद मावनानै बेनिफ्रायनो जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो नखर संसार दानायाव बिफा लाइफाङा जोंनो मा होयो होनोब्ला जोंनो फिथाइ सामथाइ होनायजों लोगोसे मैगं थाइगं होनायजों लोगोसे बेयो जोंनो थाग्रा न बायदिसिना लुनायाव हेफाजाब होयो आरो जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो जगायनायाव मदद होयो जेरै डेक्स बेन्स चेयार टेबोल बेफोरखौ जों जोंनो नांगौआव हेफाजाब होयो आरोना बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोननो हायो ओ थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा जिब जुनारफोरनि गाहाय थाग्रा खुलि जाय गुदु हाग्रा ओनसोलाव गेदेर गेदेर जिब जुनारफोर थायो बेफोर गुदु हाग्रा ओनसोला मानि थाखाय जायोबा बिफां लाइफांनि थाखाय थिग बेबायदिनो जोंहा ओ दाउफोरा बिफां लाइफाङाव बासा बोनानै थायो बिफोरो माने जिब जुनार दावमा दासाफोरनि न‌ होननानै जोङो बिफां लाइफांखौ बुंनो हागोन आरो बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो जोंहा बारहावाया गोग्गो जादों दों बारहावाया संरैखाथि जाबोगासिनो दङो आरो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफांनि थाखायसो जोंहा मा जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि जे ओ थांना थानायाव माखासे गोनांथि जानाय बारहावा बे बारहावाया सोदां जागासिनो दङ आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोंहा गोग्गो बारहावाखौ जों मोननो हायो बुंनो थाङोब्ला टाउन सोहोराव जोंहा गोग्गो बारहावाखौ मोननो थाङा जायनि जाउनाव माखासेया हां लानाय बेमारजों जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरोना गोबां सुबुंफोरानो बेनिखायनो जोंनि जिउआव बिफां लाइफाङा जोबोद गोनां बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंहा अखा हागोन दैखौ बिफां लाइफाङा हमथानानानै लाखियो जुदि बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि बुहुमा रानस्राव बालाबारि जागोन आरो ना नोंथा आबाद मावनायावबो बिफां लाइफाङा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो दैखौ हमथाना लाखिनानैहाय दै जगायनानैहाय जुदि आबाद मावनायाव दै गैयाब्ला जोंहा मा जागोन आबादनि मोजां फिथाइ मोननाय नङा आरो आबादफोरानो रानज्रिलांगोन आरो नोंथां थिग बिबायदिनोसै आङो नोंथांनिसिम जे बिफां लाइफांनि गो गोनांथि आरो बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनाय आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानबावोदि आङो प्लास्टिकखौ जानला मानला बाहायनो नाङा बे प्लास्टिकफोरा जोंनि बिफां लाइफांखौ गोबां खहा खालामो आरोना नोंथां
बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव माफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय ओ जोङो बिफां लाइफांफोरखौ माबायदि संरैखा खालामनो एबा मानि थाखाय गोनांथि दा आंबो बिनि सायावनो एसे फंनैसो बिबुंथि होनोसै दा बिफां लाइफाङानो जोंहा जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मा होनो मिथिंगाया सोरजिना होखानाय जोंनि उम एखदमबारे नागारथावनो हायो मोनसे जोंनि मिथिंगानि सम्पद आरो दा बिफाङा जोंनो मा होयो होमबा जोंथ मिथिखागौ जेन'बा बे बुहुमाव ओम जेसेबां ओ जिब जुनार दङ बा जेसेबां हां लानानै थांग्रा सुबुंफोर दङ ओम बिथांमोनहा मा खालामो अ अक्सिजेन गेसखौ बुहुमनिफ्राय मोननाय बे अक्सिजेन गेसखौ हां बोनानै ओम थांनानै थायो आरो दा बे थांनानै थानायाव बिफां लाइ फां आरो जों ओ सुबुं बा जिब जुनार बिनि गेजेराव मोनसे ओ गोख्रों सोमोन्दो दं आरो उम मानो होननानै बुङोब्ला ओ जों सुबुं माहारिया बा जोङो जिब जुनारा जे जोङो हां हगारो बे हांखौ बिफां लाइफांफ्राबो जेन'बा ओ जों जेरै अक्सिजेनखौ हां लानानै थांनानै थायो बिथांमोनहाबो ओ बे कार्बन डाइअक्साइडखौ हां लानानानै थांनानै थानो हायो दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला उम बिफां लाइफाङाबो जों गैयाबा थांना थानाय नङा आरो ओ जोंबो बिफां लाइफां गैयाबा थांनानै थानो हानाय नङा दा बेनिखायनो ओ जोंनि मोनसेल' माबाया मा खामानिया मा जोङो बिफा लायफांफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां जोङो गायनांगौसो आरो दान्नायनि सोलाय। जोङो नुनो मोनदों आथिखालाव उम मानसिफोरा थाइसे थाइनै रांनि थाखायनो बा बिदिनो जेनबा एसेबाबो जेन'बा ना बेदर जानो होननानै बिसोरो बिफांफोरखौ फानो आरो दा बेवहाय। जोंथ' मिथिखागौ जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो बिफां लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ दा बिदि बिदि खालामै खालामै अ जेन'बा बे मोनसे गोरलै रां खामायनायनि मो से गोरलै राहा नालाय बेनिखायनो बिसोरो बिफांफोरखौ दानै दानै दानलुंगासिनो आरो। उम जायनि जाहोनाव आथिखालाव बे बिफां लाइफांफोरा खमनिफ्राय खमसिन जाबोनो हमनायखौ नुनो मोनदों आरो दा ओ जोङो बुंनो हायो जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो उम। बिफां लाइफांखौ जोंनो मानो नांगौ दा बिफां लाइफाङा मा जोंनि बुहुमाव थानाय बे गाज्रि माखासे उम बारहावा उम जायखौ जोंनि सुबुं माहारियानो जेन'बा ओ गारि मथर बाय पेट्रल डिजेलफोरखौ खामगार होनानै मा खालामनो गुबुंले खालामदों दा बे गुबुंले खालामनाय बारहावा हावाखौ बिफां लाइफांफ्रा मा खालामो सोदाङो। मानो होनना बुङोब्ला उम बे बारहावायाव गोबां रोखोमनि माखासे गाज्रि गेस दङ जेरै कारबन डाइ अक्सार डाइअक्सिन बिदिनो मेरला माखासे गेस दङ आरो जाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि दा बिसोर गेसखौ बे बिफां लाइफाङा औ हमनानै ओ सोबनानै लानानै मा खालामो उम गावसिनि सिङाव माखासे ओ सोदांलि सोदांला खालामनानै जोंनो गोग्गो अक्सिनखौ हगारफिनना होयो आरो। दा बिदिनो बिसोरो सोदांनायनि खामानि मावो दा ओ दाथ' गोलोम बोथोर जेन'बा गोलोम बोथोराव उम गोलोम बोथोराव मा जायो जोंहा सान्दुं एखदमबारे सान्दुं अखा। जोङो बिदि जायो दा जोङो सान्दुं समाव मा नांगौ जोंनो सायख्लुम नांगौ सायख्लुमखौ जोंनोल' नाङा जेनबा ओ जिब जुनार मोसौ मैसा बोरमा बिसोरनोबो नांगौ। दा बिसोरबो जेन'बा ओ सान्दुंङाव गसंनानै सानसे गाहाम बिदि माबा जानो हाया गांसो जानो हाया दा बिसोरनोबो दसे समनि थाखाय। उम दसे माबा नांगौ आरो जेनबा दा बिदिनो उम। मा खालामो जोङो मानसि माहारिया जोङो बोरमाफोरखौ जोङो ओ जेन'बा सानसुथिराव जोङो दै दौनायनि नामैनो बिसोरखौ मोनसे साया सायख्लुमाव गारबोयो दा बिसोरल' नङा जेन'बा जों सुबुं माहारियाबो साया सायख्लुमखौ नागिरो मानो होन्ना बुंब्ला गोलोम बोथोरनि बे आइखां बायखाङाव जोङो ओम फांखाफोरजों जोङो थाबाय थानो हाया। जोङो एसेबाबो उम मिसिंगानि साया सायख्लुम नांगौ। जायखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो आरो दा बिदिनो दंबावो जोंहा उम जेन'बा जोङो बिफां लाइफां जोङो जोंनि जिउआव बाहायजानाय माखासे मुवा बेसाद। जेरै चेयार टेबोल बिसिना दर। बेफोरबायदिया जोंनो जोबोर गोनां आरो। जायखौ जोङो बांद्राय बिफां लाइफां दाननानै बानायब्लाबो जोङो माखासे जेन'बा बारहुंखाफोरजों गुनाय बा माबा माबि ओ जेन'बा थैनाय बेफोरबायदि बिफांबो जों बानायनो हायो आरो। दा जोङो प्लास्टिकनिफ्राय जोङो दंफांनिखौ बानाय जायनि बाहायनाया मोजांसिन मानो होनना बुंब्ला जोङो प्लास्टिकआव गोलोम बोथोर जेरैबो जोंनि मोदोमाव गो गोलोमनायजों लोगोसे माखासे उम फिनजाथायनि गेजेरजों जोंनि देहा सिङाव माबाफोर हाबलांनानै गाज्रि गोहोम खोग्लैगोन बेखौ बुंनो हायो आरो। दा नोंथां उम बिदिनो जेन'बा जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां गायनांगौसो आसा खालामो जोङो सुबुं माहारिखौ उननि समाव बेफोरबायदि दानफायालासिनो गायनायखौ नुनो हागोन। दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय।
औ नोंथां औ दोनथ'लायनोसै दे नोंथां। दे गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा जियानो फोरमायथिनो हाबाय बिनि सायाव गोजोन्थों नोंथां।